खुलुमबाय औ गोजोन उम ओ गोजोन बेलासिखौ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा मानो फन खामामोन?
आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि मोनसे मागो दमासि फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननासो फन खालामदोंमोन नोंथां सावरायजागोन दा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
ओम दा मागो दमासि होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि रंजाथाइ फोरबो जेरैहाय बे फोरबोखौ जोंनिया आबादखौ गाहाइ खालामनानैनो बर'फोरा माने आबाद खौनो लोबबा लानानै जोंना बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो जोंना मागो फोर बोखौहाय खुंनाय जायो।
उम उम।
बे फोरबोखौ जोंना पुष दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो आरो।
उम
आमफाय बे मोननै दाननि गेजेर समखौ असमिया रावजों जोंनिया दमाहि एबा दमासिबो बुंनाय जायो। बे दमाहि सोदोबनिफ्रायनो बर'आव बे फोरबो दमासिया फैदों आरो।
ओं
ओमफाय फारसेथिं जों माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनानो मागो होननानैसो सो बुङो आरो माने जोंनाहाय बिदि दमासि बा दमासि मागो बेफोरखौ बुंनाय बुंनायनिख्रुइ जोंना बांसिन थोंजोङै मागो होननानैसो सुबुंफोरा हारियावहाय नाम लायो आरो मुं लायो आमफाय बे मागो फोरबोआवहाय रंजा मोसानि मोसानायनि अनगायैबो आरो जोंना बैसागु फोरबोआवथ' जोंना दामनाय देनायजों रंजायो मोसानो मोसानानै रोजाबनानै नाथाय बे मागो फोरबोआवहाय जोंना बांसिनानो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो रंजालायो आरो। बयबो गामियावहाय न'खरफोरावहाय ओ फिथा सौराय सावलायलायनानै ज' ज' हाय जालायलायनानैसो बे फोरबोखौ रंजा बांजायो जोंनाहाय। बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
जेरै बयनिबो न'खरावनो ओंखाम बेदर बायदिसिना बेफोरबायदि जाग्रा मुवानि गेजेरजों जायै लोङै जोंना फोरबोखौ खुङो। बे पुस दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालिनो आइजोफोराहाय जोंना मा खालामो पि था देनाय बे फिथा गुन्दै देनायखौ जागायजेनो आरो जेरैहाय उवाल गाहेन दिंखि बायदि गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुबुं बाहायनानै गुदिखौ देनानै फिथा सिथाव सावो आरो खायफाया जो सा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायो। खायसे गामिफ्राव आरो माइरंनि सबायाइ गोरान एवना गुन्दै देनायखौबो जों नुनो मोनो। बेखौ सौराय गोरान एबा सौराय फिथर होननानै बुंनाय जायो। जेरैहाय माइब्रा माइरंनि सौराइ हमो एवो आरो हासुं फिथाबो जों बानायनायखौ नुयो आरो
औ औ।
बेनिफ्राय संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्राय फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो। ओमफ्राय बेफोर खौ मानसिफ्रा नाथाय खुगायाव होनायनि आगोल माने जों मानसिफ्रा जाग्रोनायनि सिगांनो जोंना मोसौनोसो जाहोग्रोनाय जायो आरो मानो होनोब्ला गुबैयै बे फोरबोआ जोंना मोसौखौ बा आबादखौ लानानैसो जोंना लोब्बा लानानैसो आबादखौ लोब्बा लानानैसो मोनसे खुंनाय मोनसे फोरबो बायदि नालाय आरो जोंना मोसौआाहाय थोंजोङै आबादजों सोमोन्दो थानायलाय जोङो गिबियावनो मोसौनोसो जाहोग्रोनाय जायो। ओमफफ्राय बेफोरनि अनगायै जोङो सिबिं सबाय दालि लगाय लथ हथाय मोसौनो जाहोबावो आरो।
उम
ओमफफ्राय बे मागोनि मुंथि बानायनाय जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ बिनिफ्राय आनान गसायनोबो बावो आरो थैनानै थांनाय न'खरनि मानसिफोरनोबो मुंथिनानै बे हरावनो बावउग्रोनाय जायो आरो बेनि अखानायै बा फुंनिफ्रायसो मानसिफोरा बेफोर जाग्रा खौ गावसोर जायोआनो बेनिफ्राय मागोनि गिबि सानखालि जोंनाहाय गासैबो सुबुं फोरानो दुगैस्रां लोबस्रांनो सान ओंखारनाय आगोलनो दैमा दैसाफोराव माने दुगैस्रां लोबस्रां दैमा बिलोफोराव दुगै हैैयो आरो फुं सान ओंखारनायनि आगोलनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना मोनसे फोथायनाय दङ हारियावहाय जे दाउखा सिलाफ्रा नुब्लालायनो बादुला जायो होननानै
उम
बिदिनो माग दाननि बा मागो फोरबोनि बे गुसु बोथोरावबाबो दुगैनानै सुबुंफोराहाय बेलागुरनि अर सायो आरो बेफोरबायदिलायनो अर सायो सायोब्ला बेलागुरनि अर सायोब्लालायनो मोरगिदा आरो नोरजिया जानायफोरा राखा खाङो होननानैबो फोथायनानै लायो आरो बर'फोराहाय ओमफ्राय बे मागो फोरबोनि मुंख'जाथाव मोनसे आयदाया जाबावदों बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव गोबोरखि गोथां लिरनाय बे हाबाखौ जोंना मागोनि गिबि सान फुंबिलिनि ओ सानावनो जोंना ओ ओ सान ओंखारनायनि आगोलावनो जोंना मावनाय जायो बेखौबो सान ओंखारनायनि सिगांनो बे गोबोर खि गोथां लिरनाय हाबाफारियाबो जायो आरो जोंनाहाय बेनिफ्राय बेहायबो मोनसे फोथायनाय दङलाय बेफोरबायदि खालामोब्लालायनो जोंना बिमा माइनावआ बायजोआव ओंखारलाङा होननानै ओमफ्राय आरो मोनसे फोथायनाय दंबावो जेरैहाय मागोनि गिबि सान फुंबिलियाव दाउखा सिला नुनायनि आगोलनो जोंना बे फिथाइ थायग्रा फि बिफां लाइफांफोरावहाय माइ जिगाब खासननाय खासननांगौ आरो ओमफ्राय बे बेफोरबायदि माइ जिखौ खास'नबालायनो बिफां बिलाइफोर बिफां लाइफांफोराबो फिथाइ थायनो रोङिफोरा थायनो रोङो आरो जायफोराहाय फिथाइफोर थाइखायो बेफोरावबो बेफोरबायदि खासनबालायनो फिथाइआ गोबाङै थाइसिनो होननानै जोंना फोथायनाय दङ आरो बेखौथ' नंगौ नङा मिथिला थों नाथाय बिदि खालामनाय जोंना फोथायनाय खायसे नेमफोर दङ आरो
ओम ओम
बेनिफ्राय बे बाथौ धोरोमारि बर'फोरा दाउला दाउ बोलि बावनानै बा थौ गुदियाव मागो फोरबोनि मुंथियै सिबन बावो ओमफ्राय गुबुन फारसे जोंना ब्रह्म धोरोमनिबो बर'फोर दं नालाय ब्रह्म धोरोम लागिरि बिसोरबो मा खालामो बे फोरबोनि मुंथियैनो मागो पुर्निमायावहाय हुम आहुथि सावनानै बे मागो फोरबोखौ बिदिनो जोंनाहाय गाजा गोमजायै उनावहाय खुंलांनाय जायो आरो दा जोंनि बे मोनसे दोरोङारि फोरबो जायखौ जोंना गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा फालिबोबाय थादों ओ दा आं बेखिनिखौनो आं जिखिनि मिथिगौ नोंथांनि सिगाङाव सावरायथिबाय दा नोंथां नोंथाङाहाय आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां
आङो सोलोंथाइनि बागै फोरमायनो सानदों सोलोंथाइ लाना समाजाव मा मा सोलायनाय लाबोनो हाखो बिनि बागै बुंनो सानदों आरोना
दे फोरमायलांदो नोंथां
औ सोलोंथाइ लाना जों जोंनि समाजाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय ओ जेरै सोलोंथाइ लाना जों बिगियान आरो बिन्दामिन जेखौ जों बुङो साइन्स एन्ट टेक- नलजि दा गोदो ओमफ्राय दानि समजों रुजुयोबा गोदोनि सम समाव मेनला जों खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन दा गासिबोहाय इजि जाजोबबाय आरो ना जेरैहाय गोदोनि समाव गारि म- मटर गैयामोन बहायबा थांनो थाखाय जों गोजान गोजान थांनो थाखाय एबा बबेबा आलासि जाहैनो थाखायनो नङाबा सोरनिबा न'आव थांनो थाखायनो जोङो
थाबायनांगौसो जायोमोन एबा साननै बहायबा सहैनो थाखायनो जों मोनसे खामानियाव थांनो थाखाय जोङो थाबायनानैसो साननै सानथामजोंसो जों सहैयोमोन। दा बेफोर खामानिफोरखौनो जों बहायबा दानि समाव जों बहाबा थांनोबा जोङो गोजानबाबो जेनेबा साननै सानथाम जेखौ गोदोनि समाव साननै सानथाम लायोमोन बेखौ जोङो दुइ घन्टा एबा थिन घन्टायावनो सहैनो हायो। बिदि जा सानसेयावनो थांनानै फैफिननो हायो बिदि जाबाय आरोना आरो गोदोनि समाव जों फरेन कान्ट्रिस फावबो भिजिट खालामनो हायामोन। दा जोङो एर'प्लेन मेरला फ्लाइट बेफोर बेफोरनि हेफाजाबजोंहाय जोङो दस्रा जायगायावबो थाङो सेटेल जाहैनोबो हाबाय जोङो थांनानै बेरायनानैबो नायनानैबो फैनो हाबाय फरायहैनोबो आरो गोदोनि समाव सोलो ओ गोदोनि समावहाय हिनजाव हौवाफोर थिखौ बिराद नुनो मोनोमोन जेरै हिनजावसा गथ' खौ फरायहोआमोन हौवासाफोरखौल' फरायहोयोमोन। फरायसालियाव थांहोआमोन हिनजावसा गथ'फोरखौ मानोना हिनजावसा गथ'फोरा फरायनानै मा खालामगोन बेखौलाय बिलाय हरखानांगौसो बिदि आरो फोरोंबाबो टेन क्लास टेन सिमल' फोरोंनानै बिलाइ हरोमोन एबा क्लास सेभेन सिक्स बिसिमल' फ फोरोंनानै बिलाइ हरोमोन एसे उन्दै समावनो बिलाय हरनाय बिदि मेला नुनो मोन्दोंमोन आरो आरो दंबावो गोदोनि समाव देहा फाहामसालियाव हाय सासे बिमा या सासे बिमाया गथ' जोनोम होयोब्ला बे हिनजावसा जायोब्ला बे बे बिमानि न बिहाव बिखुनजो एबा बिनि फिसाय बिसोरो ग गनायामोन हिनजावसा गथ' नाङा होननानै बुथारनाय मानाय मेलला खोनानो मोन्दोंमोन गोदोनि समाव मेलला जाथाय जाबोदों बे फोरो हिनजावसा फिसा नां नाङा होननानै हिनजावसा फिसौ नाङा बिदि मेरला खोथा जाबोदोंमोन। दानि समावहाय बेफोरखौ नुनो मोनला दानि समावहाय हिनजावसा फिसा जायोब्ला
खराव लोक्ष्मिसो जादों होननानै बिराद मोजांसो मोनो माने न'खरा खुसिसो जायो बिहाव बिखुनजो बाबो खुसिसो जायो आरो ना आरो गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन कि सासे बिहामजोआ एबा सासे हिनजावा हिनजावसा फिसा होयोबा एबा हौवासा फिसा होनोनो हायाबा बेखौ बुथारनाय जायोमोन। सावनानै बुथारनाय एबा मेला मेला माबायाव बुथारनाय जादों आरो हिनजावफोरखौ हिनजावसा फिसा होनो हायिनि थाखाय दाबेफो फोरखौ नुनो मोनला दानि जुगाव सोलोंसा अ सोलोंथाइ लानानै जों बेफोरखौ दा नुनो मोनला सोलायनोमोन हमबाय मानसिफोरनि साननाय हनायफ्राबो दा हिनजावसा आरो हौवासा हानि गेजेराव जेबो फारागथि खालामला फरायनाय बो हिनजावसाफ्रा हौवासाफोरनिफ्राय बांसिन आवगायनानै आवगायो फ्राय बिमा बिफाखौबो हिनजावसाफ्रा बांसिन नायो अनो होननानै जोङो नुनोबो मोनबाय। खोनानोबो मोनो मोनथिनो मोनो आरो आन्दो फोथायनायाबो गोदोनि समाव बिराद दङमोन जेरै दायना फोथायनाय बिफोरो फो दानिजुगाव खम जालांनो हमबाय गो दानि जुगावबो दङ गामि सिं सिं सिंफ्राव अहायबा अहायबा दङ होमबाबो दा दा बांसिनानो गैला होननानै जों बुंना हायो हारिफोर थियाबो गोदोनि समाव बिराद दङमोन जेरैहाय जोङो
जोंखौहायनो जों बर' हारिखौनो बिरादनो जों नासयजादोंमोन गोदोहाय। जेन'बा बेलेग जाथिफ्रा जोंजों जिरायफायामोन एबा जों जानाय थोरसि गिलासाव जों सुवा जायो बेबायदि होननाय मेरला खो खोनानो मोनदोंमोन खालामजायोमोन जोङो बिदिनो। खिन्थु दानि जुग गावहाय जों सोलोंथाइ लानानै जोङो एखे कलेजावनो फरायनानै एखे इउनिभारसिटियाव हाबनानै जोङो
बेलेग हारि जोंबाबो जों लोगोसो जानानै थायो बिदि जेबो एना एनि जालाया जोङो। लोगो मोजाङै जानानै थायो इदिनो नों बेलेग जाथिनिसो आं नोंजों लोगो जाया बिदि होनलायनाय दानि जुगाव गैला आरोना। आरो सुवा सुथि मुगैलायनाय बि बो गैला जोङो बयबो गोरोबलायनानै ज' लोगो जानानै थायो।
औ।
लोगोसे जों उन्दै समाव हाबा बिलाइनाय। लोगोसे उन्दै समाव हाबा बिलाइनायाबो गोदोनि समाव बिराद दंमोन जेरै आं होनदों हिनजावसा गथ'फोरखौहाय फराया लासेनो बिलाइ हरोमोन, फोरोङा लासेनो स्कुलाव फरायसालिफ्राव थांहोआ लासेनो गथ'फोरखौ बिलाइ हरोमोन।
औ।
एबा उन्दै समावनो हाबा जाहोयोमोन, दा बेफोर दा बेफोरखौ नुनो मोनला दा जोङो बिराद माने गिदिर गिदिर फरायनानै सो सो हाबा जानाय मानाय बेफोरखौ नुनो मोनो‌। जेनेबा सासे गथ' बिमा बिफाया मालाबाबो गावनि फिसाफोरखौ हाबा जानो माबाला दानिया जबोरदस्तिबो खालामला। गोदोनि समाव बेफोरखौ जेराद नुनो मोनोमोन। जेराव हिनजावसा सासे गावनि फिसाजोखौ बिलाइना बेलेग सोरबा मानसिजों बिलायनानैहाय उनावहाय बे फिसाजोखौनो बुद बुथारनाय मानाय बेफोरखौबो बिराद खोनानो मोन्दोंमोन। खिन्थु दानि जुगावहाय बिमा बिफाफ्रा मालाबाबो गावनि फिसाफोर खौ जबरदस्ति बिलाइनाय मानाय बिदिखौ खालामला। जेब्लासिम नों हाबा जाया अब्लासिम जेब्लासिम नों हाबा जानो गोसो अब्लासिम नों थानो हागोन बिदि आरोना नों बिसिबां फरायनो फरायनो हागोन दानि जुगाव बिदि सोलिबाय। गोदोनि समाव बेफोरखौ नुनो मोनामोन।